हेल' नोंथां। हेलौ औ खोनादों नोंथां। औ नोंथाङा मा खालामगासिनो?
आं दा ओरैनो दंथ'यो दे। नोंथाङालाय?
आंबो ओरैनो दंद'यो जिरायनानै। जोङो दिनैनि अ जाथ'वाखै नोंथां। फुंनि ब्रेकफास्ट खालामबाय खालामनायालाय सान्जौफु मोन जाथ'वाखै। नोंथाङालाय?
ओ जाथ'वाखै नै संनोसो नागिरदों दसे उनाव संनोसै
औ औ औ होमबा जों दिनैनि माबा टपिकखौ आयदाखौ बर'नि खारै बाहायनायखौ लानो नामा नोंथां?
औ लाजागोन दे मोजाङानो खारैआाबो
औ
जोङो माने खारि दिहुननायनिफ्राय रायजलायगोन ना
औ औ औ नंदां जि एसे मिथियो नों नोंथाङाबो आंबो एसे थुलुमु बेखौनो रायलायनोसै
औ जागोन दे।
ओं नोंथाङा बर'फोरनि जेनेबा खारैयाथ' अनेकथा जोंना नेचारेलि बिफांफोरनिफ्रायसो बानायनाय जायो नालाय अबे मोनसे जेनेबा मानिफ्राय बानायनाय खारैया मोजांसिन होननानै मोनथियो?
अ आं मोनथिनायावथ' आथिया थालिरनिफ्राय बानायनाय खारैया मोजांसिन जायो गोबाब जायो आरो माखासे बेनिफिटस मोनो बिनिफ्राय बेखौ मिथियो बेनि मादाया मोजांसिन होननानै आं सानो आरो।
ओ ओ ओ मा-माया बाहाय जायो नोंथां बे थालिर आथियानियाव औ खारै बानायनायाव जेनेबा बिफां फिथाइ मा मैखुन
अ बेयो थालिर दंफाङा नो दंफाङा बे दंफां बुगाया बे बाहायजागोन दंफाङा बिलाइफोरखौ बाहाय बाहाया जोङो। बिनि उनाव बे दंफांजों मादा बेनि मादाखौ खौ बाहायो आरो मादाखौ जोङो फिसा फिसा जाव जावख्रु नांगौ फार्स्टआव जावखुनानै जोङो फिसा फिसा गोदानानै सान्दुंआव फोथारफ्राव लामनानै गोरान खालामनानै जों सावो आरो बेखौ।
अ अ ओं
बेबायदिनो बिफांखौबो जों दानस'नानै सिखाजों हायो हानानै फिसा फिसा खालामनानै औ थाब राननाय बायदि गिदिरबाथ' जोंहा थाब राना।
औ औ
आरो बे खारैखौ अखा सि होनो मोना। अखा सि होयोबा बे खारैनि रसा माने गोबाबा खारो आरो।
ए ए ओं गुबुन थालिरा जाया नामा नोंथां आथिया थालिरनि अनगा गुबुन थालिरफोरा जाया नामा?
जायो गुबुन थालिराबो जायो थेवबो गुबै मोजांसिना माने थालिर आथियाया मोजांसिन।
औ अ गोबाबफोरा खम जायो खोमा गुबुन थालिरफोरा ना नोंथां?
औ एसे खम जायो बेनिफ्राय
आंथ' बे मा बा मैथ्रु फिफां सिबिं फिफां सबाय सबाय फिफां बेफोरखौबो खारै जायो होननाय खोनादों नोंथां। जायोना?
औ जायो।
उम उम
ओ मैथ्रुनि दंफां औ नालेंखर बिगुरनिखौ आं मिथिफेरा। बे मोदोमफुलनि बिफांखौ मोदोमफुलखौ आं मिथियो आरोबाव मानसिफ्रा बे सम बेसरनि माबा बानायो नामा बेसर नि साख्लि बेसर साबाजों नोंथाङा ओरैनो खारै बानायनायनि बागै रोंगौथि दं नामा?
आंथ' नोंथां जि नोंथाङा होनदों बे थालिर थालिर आथिया ना मा बेखौथ' आं मिथिला खिन्थु आङो न'आव ओरैनो जेनेबा जोंना बे ओ फिथाइ थायखांनाय थालिराथ' जेबो जेरावबो उदाया नालाय खनसे फिथाइ थायखांनाय थालिराथो ओ जेरावबो उदाया नालाय बेफोर थालिरखौ दाननानै बानायनो मोनफेरदों आरो जेनेबा जोंनि न'आवहाय थालिर बे आथियाथ' नङा बे जायखिजाया बे थालिर आरो आथियानि अनगा गुबुन थालिरखौनो बानाय दों आरो ओमफ्राय बे मैथ्रु फिफां सिबिं नालेंखरनि साबा बे अ आरो बे मा होनो बेसर बेखौ औ बेसर औ ओमफाय स सबाय बिखौ बानायदों आरो ओमफाय आङो होनदों बारा मोजां जाया होननाय खोनादों आरो माने गोबाबा खम जायो। बिदि होननाय खोनादों आरो नोंथां ओम ओम। बे नोंथाङा जि होनदों थालिर आथिया बेखौहाय आङो मो-मोजां जायो होननाय खोनादों आरो आंबो नुफेराखै नुनायालाय।
औ एसेयावनो नाङो बियो बांद्राय बुरजा होनांनायनि गोनां थि गैया एसे होब्लानो बे खारै होबाथाय ओंख्रिया थाब रुयो
ओम जों ओं ओरैनो नोंथांमोना जेनेबा जोंनाथ ब जेनेबा जोंनि बरफोराथ खारैखौ बिदि जेबो बे गुबुननि बिदि बाया जोंनाथ नेचारेलि बि बिफां दंफां लाइफांनिफ्रायनो बानायो आरो लांदां नोंथांमोना बिदि नआवनो बा नायो नामा खारैनि बिदि माबाफोर जेनेबा
जोंहाथ खारैबो नआवनो बानायो बानायनायालाय
उम
खालाव आथिखालावथ खारैखौ बानायनानै मानसिफ्रा सरनानैबो फानो आरो सरालासिनोबो बिदि बायदि से केजि औ से केजि नै केजि फानो
ओ अ अ ओरैनो दामफोरा बोरै बेसेनफोरा बेसेबां जागोन नोंथां बे खारैनि बिद
बेना सेरसेयावथ थ कारैनि दामा दाइनजि दाइनजिफोर थांदों गामिफोराव
अ अ अ औ बेसेनानो दं माथो दाइनजिबां बुहुद नुवानो होनबा नोंथां
औ दङ' बेसेन दं खारैनि आरो जोंना खारैया जि आइ टि बो मोनबाय
अ अ मोनदों उम
खारैया जोंना खारै थ' गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोयो। खारै नङाब्लानो जाया जोंना बर' न'खराव खारैखौ जाखाथारो। जोंहा गुबै ओंख्रियानो खारैया खारै। जोंनि बर'नि गुबै ओंख्रिया
खारैजोंनो संनाय गोजान नङा होमबा ओं ओंं अनला खारै। औ नारजि औ।
बेफोरो गासैबो खारैजोंनो जायो। दा खारै नङाबा जोंनाव जानाय नङा आरो खारैया जोंना गुबै रावबो जायालासिनो थाया एसेबाबो खारैखौ बाहायो आरो बयबो
औ औ
जोङो खारैजों ना गोरान रुनानै जायो।
उम औ औ औ औ आंबो उम उम
खारै जानानै मानसिफ्रा गेसबो खारो होनो।
अ आंबो बेखौ एसे खोनानाय मोनदों। खिन्थु एक्सपिरियेन्स गैया आरो माने बिनि जेबो मोनदांथि गैया आंहा।
औ जोंबो मोजांखोनो मोनो खारै बाहायनानै जायो जोंबो गेस खौ खारनाय मोनो इसे स्रां मोनो। जि जों थाव जाबाय थायो ब्ला खारै ओंख्रि जानानै होयो ब्ला मोजां मोनो।
माने नोंथांमोना नोंथांमोननि न'खराव माने खारैखौ बुहुद गोबां बाहायो नामा? माने थावजों जेनेखा थावजों समान समान ना थाउननिख्रुइ बांसिन ना थाउननिख्रुइ एसे खम बिदि
आ जोंहा थावजोंनो समान समान थाम खारैखौ बाहायनाय जायो
ओ ओ ओ
जोंहा माने उम साननैफोरनि गेजेरावनो खारै ओंख्रि जायो माने ओ से से सब्तायाव जोंहा खारैखौ जायो खेबब्रै खेबबासो जायो
अ
बोथिब्रै बोथ बासो जानायानो जायो ओमफाय जोंहा बहुद खारै जायो
उम उम
दालि खारै जायो माबा माबि बेबायदि बिदिनो स सबाय खारै खेसारि दालि खारै जायो आरो
ओं ओं ओरैनोथ' जाबा गोबां ओंख्रियानो खारैजों जाजायोना नोंथां
साजायो औ साजायो
अ अ बेखौ उम खोनाफेराखै आं दिनै फार्स्ट टाइम खोनाबाय नोंथांनि बे गोथाव जायो नामा बे आलु खारैया
औ जायोथ' बेनिफ्राय जोङो खारैखौ बायदिसिना खामानियाव बाहायबाय बावो
अ जानायनि अनगा नामा
अ जानायनि अनगा
औ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा मायाव बाहायो
जेरै जोङो नाफोर गुरनो थाङोब्ला बेलायावथ' थायो दुब्लि फ्राव जोंनि जों बेलायाव थायो खारै संख्रै होनानै जोङो बथल फ्राव बहाबा माबा मोनसे बासोनाव जोङो मुवायाव लानानै थां फायो बेनाव जों खारैयाव ओ जेब्ला जोङो बेलाव बायो जों अब्लाना खारैखौ फुननानै होयो आथिङाव होमबाना जोङो बोखारनांगौनि गोनांथि गैया खारै नांनाय लोगो लोगोनो बे माबाया बेलावा हारसि नो खारलाङो आरो गायो
माने गोबाबखाय गियो खोमाना नों
औ गोबाब मोननायनि जाउनावनो बियो हारसिंनो ओ खारो आरो सिरि लाङो
ओ बे बाथ्राखौ नोंथांनिफ्राय दिनै मोनथिनो मोनबाय आरो आं फार्स्ट टाइम
अ जोंनिथिं बेबायदिनो बाहायो
ओं बेलेग खामानियाव बाहायबावो नामा नोंथां माने नोंथाङा मिनथिगौ नामा
अ बेलेगफोराव गोबां देहाफ्राव माननाय जायोब्ला थानो हायि मानोना बेबायदि मानोब्ला जोङो खारै बिदिखौ एसे एसे फुननानै लायो अब्लाना मा होननाया खारो आरो
अ होनबाथ' खारैया जानायनि जाहोन जानायनि अनगा गोबां माने खामानि
औ गोबां खामानियाव बाहायो आरो गुबुन गुबुन खामानियाव बाहायजायैबो जानो हाग गौ बेखौ आं मिनथिथ'ला आं गाखिनि मोनथियो बेखौ फोरमायबाय नोंथांनिसिम
अ आंबो बेखिनि आंथ' जानायनि बागैल' मिनथियोमोन खारैखौ बिदि बेलाव ना बेलाव अरनाय जेनेबा ना गुरनायफोराव बिदि गाराय जानायफोराव बेफोरखौ आं माने मोनथियामोन आरो दिनै नोंथांनिफ्राय फार्स्ट टाइम मोनथिबाय आरो बिदिनो ओम जोबोद माने आंनि थाखाय बेयो जोबोद माने खामानि होथाव मोनसे नङा होमबा नोंथां बेफोरथ' जोंनो नांबाय थागौ बुस्थु नङा होमबा बेसाद जोंनो नांबाय थानाय ओं ओम-ओम
मेडिसिन बो होनाय जाया बेयाव निक
ओ औ-औ-औ
जों बेखौ आखाइजों बानायो जोंनि न'आवनो बानायनानै लानो हायो
ओं-ओं
बेखौ जोङो गोबाव सम थिनानै जानो हायो ओ बोसोरनै फोरालागै बेयो मोजाङैनो थायो बोसोरथामफोराव लागै एसे बेनि बाबनाया बाबनाया खारो आरो
अ-अ माने मुदां बेखौ माबायदि दोनथुमो जेनेबा माबायदि खालामनानै दोनथुमो सरनानै ना बिदि जोंना हाथ'फ्लाखौनो दोन्थुमो
हाथ'फ्लाखौनो जोङो दोनथुमो। सावनानै बेनि हाथब फ्लाखौ जोङो आरामसे। एसे दै हो होयै दै साबस्रिनानै। जोङो सान्द्रि फोराव। सं सान्द्रियाव नाफ्लेनानै। बेखौ मि मिहि खालामना लानानै जो जोङो दोनो आरो बिनि हाथ'फ्ला गोरा गोरा बुस्थुखौ गारो। आरो सावफिनबो जायो बे गोरा थानायफोरा।
औ औ।
बेनिखायनो जोङो बेबायदि गुरै खालामना लानानै बस्थाफ्राव दोनो।
उम उम। दिनै खारैनि बागै नोंथांनिफ्राय माने एसे गोबाङानो मिथिनो मोनबाय जेनेबा आं मोनथियै बाथ्राफोरखौबो नोंथांनिफ्राय मोनथिनो मोनबाय। बेनि थाखाय नोंथांनिसिम माने एस ए गोजोन्नाय थाबाय आरो माने।
ओं।
अब्ला जों बेनि कारेन्टनि सोमोन्दै उनावहाय एसे गुवारैनो सावरायसिगोन नामा नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां।
उम उम दे।